अ हेल'
औ
ओ नोंथाङा खोनादोंना आंनि आंनि रावखौ
खोनायाखै
ए एसे नोंथाङा इयारफनफोर लादोंबा एसे ओ नायनानै माबाना होदो ओ हाम खुलुमबाय नोंथाङा बे ओ मोनाबिलिनि समाव मा ओनो मोनामोनलिनि मोनाबिलिनि हामग्लायनायखो
उम औ आं आंबो नोंथांखौ हामबाय होनदों बिदि आरो मोनाबिलिनि गोजोन हामगलायनायखौ आंबो नोंथांनो बावहरग्रोबाय आं आं कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं एसे ओ फरायसालिनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आ जेहेते जि दिनैनि दिनफोराव जों नायोब्ला फरायसालिफोराव जों नु यो गुबुन गुबुन फरायसालि बेफोर जों नुदोंमोन बरमेडियाम
ओ बुंनो हागोन बुं बुं दे बुं
बर मिडियाम इंलिस स्कुल बर मिडियाम स्कुल बा इंलिस मिडियाम स्कुल
औ नंगौ
बेफोरबायदिखो नुनो औ बर' मिडियाम स्कुल इंलिस मिडियाम स्कुल बा एसामिस मिडियाम इं स्कुल बेफोरखौ जों नुनो मोनो दोनैनि दिनाव नाथाय गोदोनि दिनाव नायोब्ला जोंनि आइ आफामोननि दिनफोराव नायोमोनब्ला जों बेफोरबायदि इंलिस मिडियाम स्कुलफोरखौ जों नुनो मोनामोन आरो गोबां बेफोरबायदि बर' मिडि याम स्कुल फोरबो एसे गैबाङामोन जों खोनानो मोनो आरो जा जों जों मिथिनो मोनो जोंनि आइ आफामोननिफ्राय आ बेफोरबायदि एसामिस मिडियाम स्कुलफोराव जों आ गावनि आइ आफामोनखौ फोरिनानै देरबोनाय लावबोनाय जों नुबोदों मानोना बै समाव बेफोरबायदि हुबिदाफोरा गैयामोन आरो गुबुन बेफोरबायदिनो फरायसालिफोराव हाङोमोनब्ला जोंनि आइ नि दिनफोराव बेफोरबायदि फरायसालि फोराव आ साखोन सिखोन द्रेसफोरखौ गाननानै थांनो मोनामोन बिथांमोनहा ओ बिथांमोननि जिबनाव बेफोरबायदि आंखालफोर थानायलाय ओ गान साखोन सिखोन गाननानै बेफोरबायदि इस्कुलफोराव जों बा फरायसालिफोराव जों हांनायखौ नुवामोन नाथाय दिनैनि दिनाव नायोब्ला ओ इंलिस मिडियाम स्कुलफोराव गाव गावनि गथफोरखौ हरनायखौ जों बारा नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो ओ जायफोरा हरनो हाया। बिथांमोना बर' मिडियाम स्कुल बा एसामिस मिडियाम स्कुल बेफोरबायदियाव गावनि गथ'फोरखो सोलोंनो थाखाय ओ हरनायखौ जों नुनो मोनो आरो साखोन सिखोन दड्रेस साफा बेफोरबायदि ओ गानफब जोमफब जों हांनायखो नुनो मोनो। आ बिनि सायावनो आं एसे नोंथांजों रायज्लायनो सानदों नोंथाङा माबाफोर बिनि बिखय ओ माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
था आंनि माथोखौहाय क्लियार खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
ओ नोंगौ नोंथाङा जे बुंलांदों बे बाथ थ्राफ्रा थारनोंगौ आं लोगो अमहाय फरायसालिनि बिख'याव बुंनो लाद दों फरायसालि होनोब्ला बेवहाय फोरोंगिरि थायो आरो जि फोरोंगिरिफोर थायो बेब फोरोंगिरिफोर सालायग्रा बेवहाय प्रिनसिपाल बिदि थायो गिदिर ओ गोदोर। फोरोंगिरि थायो ओ जाय फोरोंगिरिफोराहाय। ओ जायफोरनि ओ गथ'फोरखौहाय बे जायगायावहाय फोरोङो ओ बेफ बे फरायसालियावहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गथ'फोरखो ओ लाबोयो। ओ बिथांमोननि ओ बिमा बिफाफोरा ओ आरो बेयावहाय ओ बिजाब बिजाबजों। गुबुन गुबुन ओ आयदाफोरखौहाय फोरोंनाय जायो बे फोरोंनाय जायगाखौनो। फरायसालि होनना बुंनाय जायो‌। आरो बियावहाय फरायसाफोरा ओ। ओ जेब्लायबो। ओ बिथांमोननि लांनां गौ बेसादफोरा बा इसोरनि मावनांगौ खामानिफोरखौ आं एसे बुंना होनो बिथांमोना जेब्लायबो बेवहाय फरायसालियाव थाङोब्ला बेवहाय पेन्सिल नङाबा पेन पेेनसिल पेन ओ राबार जि राबारा मुसियो। आरो स्केल बायदिसिना आरो बोह हि ओ खि‌ खिथाब बेग बा मना बेफोरबायदि ओ आगजुफोरखौहाय बेफोरबायदि ओ बेसादफोरखौहाय ओ बिथांम
फरायसा थांबा लांथारनो गोनां जायो आरो। बियावहाय फोरोंगिरिया जि आयदाखौ फोरोंनांगौ मोजांहै फोरोंनाय जायो बे फरायसालियावहाय। गुबुन गुबुन बिथिङाव आरो बे आयदाया आलादा आलादा आयदा थायो सानखान्थि जोंनि बर'हाय बुं सानखान्थि बिगियान ओ समाजारि